अ हेलौ नोंधां। ओ नोंथां आं जनानै दं ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो नोंथां बिदिनो गरम बोथोर नालाय ओ गामिथिं एसे बारहावा जानाय। ओ बायदियै बेरायनो फैदों आरो ना नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनालाय मा खबर?
नों आंना दं मोजाङानो ओमफ्राय नोंथांनालाय मा रोखोम खबरफोरा?
बिदि नोथां ओ गेजेरावनो। दासान्दि नोंथाङा माबाफोर मावो नामा।
नोंथां आं दासान्दिै जेबो मावथ'वाखै आं मानोना स्टुडेन्टसो। ओमफ्राय दा गरम बन्द ना बेनिखायनो नआवनो दंथयो ओमफ्राय नोंथाङालाय।
अ नोंथां आोथ बिदिनो आंबो। ओ दासानदै फरायबाय थानाय स्टुदेन्ट नालाय। ओ बिदिनो फरायगासिनो दं डिग्रि फरायगासिनो दं दासान्दै। गरमबोन्दव होनायखाय बिदिनो ओ गायनाय फुनायनिबो दिन नालाय बिदिनो न'आवनो दंथ'यो आरो आं नोंथां।
ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय दैमा दंना गैया।
दैमा जोंनिथिं जोंनि गामि खाथियावनो दङ। बारा गोजान नङा बिदिनो ओ सारिस पासस ओ। मिटार बेफोरबायदि गोजानाव दं आरो जोंनिथिं पाग्लादिया दैमा होनाय मोनसे। ओ बेयो जोंनि खाथियावनो आरो ना।
ओ नोंथां आं मोनथिनो हागोन नामा बे दैमाया बेसेसो गिदिर।
बे दैमायाथ बिदिनो ओ बाराबो गिदिर नङा दासान्दि मेसें बोथोराव। ओ फिसा जायो आरोोना दै बोहैनाय लाबजों आरो दैज्लां बोथोराव दैया। अखा हाबा दै बारियो बिदिनो गिदोर जायो आरो ना बेयाव। थेवब्लाबो बेफोरबायदि मान गिदिर जाया ओफ्राय फिसायैनो बोहैलाङो आरोोना बे दैमाया।
अ होनोमबा नोंथांमोननियाथ दैबाना जायो।
औ नोंथां जोंनिथिंथ ओ दैज्लां बोथोराव बिदि अखा ह बा दैबाना जायो आरो ना।
ओमफ्राय नोंथांमोननिजालाय दै बानाया नस बिदिनो गामिखौ लोमो नामा?
बिदिथ दैज्लां बोथोराव जोंना लोमो। ओ थांनाय बोसोरावसो जोंनि गामिखौ गथाय ओ। लामा सामा बिदिनो गासैबो लोमजुदोंमोन ओ। मानसिफोरा थानाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि जोबोद खस्थ। स्थयै थानांदोंमोन बै दैबाना टाइमाव बिदिनो। ओ खस्थ बाबो थानांदोंमोन आरोना जोंनिथिं दैबाना बोथोराव। बिदिनो दैज्लां बोथोर जाबा। दैबाना फैयो गामि सामि सब लोमजोबो मानसिफोरा बहत। खिथानो बहा मानो बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां जोंनिथिं।
अ नोंथाङा बुंदों दैबाना जानायाव जोबोद मानसिफोरा खाराव खाासाव जायो। ओमफ्राय नोंथांमोननियाव दि नोंथाङा बुंदों थांनाय बोसोराव दैबाना जादों होननानै। ओमफ्राय नोंथां मानसिफोरालाय दैबाना जानायाव बहा थांनाय।
अ बै मानसिफोराथ जोंनि गामिनि गामिनि खाथियावनो गुबुन मोनसे दा। दाबसे गामि दङ। बै गामियाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा थाङा थाहैयो आरो बिदिनो जिब जुनार बायदिसिनाखौबो लांफायो। ओ गामि लोमजोबनायनि टाइमाव बिदिनो। गुबुन गामियाव थांना थाहैनो गोनां जायो आरो ना नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां मोननि। निजालाय ओ माथावरि खोदोंनाोदों ओ खोदोंना होआखै। ओ दैबानाखौ होबथानो थाखाय।
जोंनिथिंथ बिदि दैबाना हाबथानो थाखाय थांनाय बोसोराव फोदोंमोन। ओमफफ्राय कमप्लिट जायाखै एबार बोसोराव बिदिनो। ओ खोबाय दं एबार कमप्लिट जाबाय। ओ बिदिनो ओ स्लुइस गेटबो बानायदोंमोन दैबानाखौ। थानो थाखाय स्लुइस गेटआबो ओंखारनाय लामायाव दङ बिदिनो। गासिबो जाहोलांगासिनो दङ आरोना जोंनियाव। दैबाना फैनाय दिनिफ्रायनो। सरकारा बेफोरखौ ओ सुबिदा होदों आरोना जोंनिथिं।
ओमफ्राय नोंथां बे नोंसांमोननि खाथि। खाथियाव थानाय फाग्ला दैमाया आरो ओमफ्राय। बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि खाथियाव बिदिनो फाग्ला दिया बायसा एसे फिसा दैमाफोर दं नामा एसे गामि खाथिफोराव बाय गुबुन साइडजो?
बिदिनो ओ दंनाया दङ जोंनि गामिनि मोनसे साइडआव बेफोरबायदि दैमा दङ'। ओ बैफोर दैमा फिसा नालाय बेयो दैज्लां बोथोराव बेफोराव दैमाना जाया। नाथाय जोंना दै बे दैमाया ओ जोंनिया जेरै भुटान भुटाननिफ्राय बोहैबोनानै जेरै ब्रह्मपुत्र दैमा बेफोराव गोलैहैयो बे जोंनि दैमाया मेसें बोथोरबा जोंनि दैमायाफोरानो बिदिनो दैज्लां बोथोरबासो गायनाय फुनायफोराबो सोब जोबस्रांजोबा आरोना जों ज दैबोना हबा जेबो थैया आरो गायनाय माइ गायनाय खोथिया बेफोरबायदिया गासैबो लोमस्राजोबनानै जोबस्रांजोबलाङो आरोना जोंनिथिं।
ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि दैमायावलाय दलंफोर गैना गैया? नोंथां।
जोंनिथिंथ' नोंथां दलं गैया जोंनिथिं बिदिनो दलं फैगोन होननानै खोनानो मोनदों ओ जोंनि बे ओ बाग्लादिया दैमाया जोंनि मेन लामानि ओ लामा दं नालाय बेयाव ओ बेयाव दलं फैगोन होननानै खोनादों। नाथाय दिनैसिमलासै गैया ओ थांनाय बोसोरफोराव लासै जेरै औवानि दलं बानायनानै मानसिफोरखौ थांलाय फैलायाव हेफाजाब खालामदोंमोन। दा नाथाय एबार बोसोराव बा नै एबारनि एबारनि दिनाव बेफोरबायदि दलं होनाय जायाखै आरो ना नोंथां। बिदिनो ओ
ओमफ्राय दा नोंथां ओ नोंथांमोनजाथ' नोंथाङा बुंदों माथावरि खोबाय होनना, ओमफ्राय दा नोंथांमोननि ओजालाय दैबाना जायोना जाला?
जोंनिथिंथ' ओ थांनाय बोसोरावसो जादोंमोन नालाय, एबार बोसोराव ओ ओ माथावरि खोनखाय, बै माथावरियाव ओ जोंनि दो पाग्ला दिया दैमानि दैया नांथादों। बेनिखायनो जोंनिथिं हाबनो मोनाखै। ओ बिनि अनगायैबो जेरै स्लुइसगेट दै हगारनाय दै होबथा लाखिनाय बेफोरबायदि बानायदों बेनिखायनो जोंनिथिं हाबफेर हाबनो मोनथ'वाखै, बिदिनो अखानायै दैया जोंनि दुब्लिफोराव फोथाराव फोथिना थायो। ओ दैमानि दैया जोंनि दुब्लि फोथाराव हाबनो मोनाखै आरो नोंथां।
बिदिनो नोंथांमोननिथिंलाय दैबाना जायो ना जाया?
ओ नोंथां जोंनि गामिजाथ' दैमा गैया नालाय थ' जोंनि गामिजा दैबाना जाया आरोना। बिदिनो ओ अखा हानायफोरा जोबोद थारमाने अखा माखासे हाबा एसे दुब्लियाव दै जायो। नाथाय बिदि जोंनि जा दैबाना जाया आरोना । मानोना जोंनिजा दैमा गैयानो खाथियाव।
ओ होमबा ओ बिथांमोनथिं बिदि दैमा गैया होनबाना?
ओहो नोंथां जोंनि जा बिदि दैमा गैथ'आ दा। बिदिनो खाथि खाला गामिफोराव दङ खिन्थु जोंनि गामि खाथियाव गैया आरोना।
औ बेनिफ्राय ओ नोंथांमोनथिंथ' ओ माइ गायनाय टाइमाव जेबो ओ जिब जुनार हाग्रानि बेफोरबायदिया जेबो खहा खालामाना नोंथांमोननिथिं?
ओहो नोंथां जोंनिजाथ' बिदि एफाबो खालामद्राया। नाथाय ओ‌ मैदेरा फैयो आरोना बबा बबा टाइमाव ओ दा दैज्लां बोथोरावथ' दा फैथ'वा फै नाथाय ओ जानो हागौ माइ' मोनबा फैनो हायो। आरोना नोंथां दा जों जेबो बुंनो हाथ'वा।
होमबा नोंथांमोनथिं ओ मैदेर फैयो होनबाना ओ‌ बै? मैदेरा ओ नोंथांमोननिसिं फैनानै मा मा खहा खालामो? ओ माइ जायोना नोंथांमोनथिं न' न' हाबनाय न'फोरखौ सेफायो। ओ बिदिनो ओ माबायदि खालामफैयो बिसोर फैनानै बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां जोंनिजाथ' बिदि ओ मैदेरा फैनानै जेबो बिदि बारा ओ‌ माने उदबात खालामद्राया दिसननाय ओ नाथाय माइ मोनबा एसे एनला जानो फैयो मानोना ओ बिसोरबो उखैनानै थानो हाया। ओ बिसोरनि थानाय जायगायाबो ओ गैया जाबाय नालाय। ओ बिफांफोरखौ दानस्लायना होनायखाय बिसोरो ओजा भुटान साइडनिफ्राय जोंनि जा फैदों आरोना। दा बिसोरो दैमायाव थायो मालाबा नुजायो माब्लाबा नुजाया ओओमफ्राय जोंनि गामि जा फैनो नागिरबाबो मानोना फरेस्टारफोरा दंखायो नालाय बेनिखायनो फैनो हाया आरोना बिसोरो।
औ बेनिफ्राय ओ नोंथांथ' बेखौ मिन्थिबाय। ओ आरो मोनसे मिथिनो लुुबैदों जे मैदेरा न'आव हाबनानै न'फोरखौ ओ सेफायनानै न'नि माइफोरखौ बिदि जालाङो नामा आरो न' न'हाबफैयो नामा?
ओ नोंथां दा बर्थ'मानथ' जोंनि गामियाव ओ एमानबो बिदि खहा खालामनो हायाखै आरो ना। ओ मानोना ओ बिदिनो माने जोंनि जाबो माथावरि दं। बुंनाया ओ बेयाव थारमाने ओ लाइन सर्टनि तार लगायना होदों आर ना बेनि थाखायनो फैनो हाया।
औ नोंथां ओ बै मैदेराथ' नोंथांमोनथिं ओ माब्लाबा फैयो मालाबा फैया आर ना ओमफ्राय बै मैदेरा बिसोरो माबे जायगायाव थानाय थायो। माने बिसोरो थानाय जायगाया माबे आदाराव माखो माखो जायो आरो माबेायाव थायो बेखौबो एसे फोरमायनाानो हागोन नामा नोंथाङा आरो? बेसेबांसो जोंनि नोंसोरनि गामियाव जेनेबा मैदेरा हाबफैयो बिदिनो ओ माइफोर जाफैयो। ओ बेसांसो मैदेरफोर जानो हागौ बिदिनो नोंथाङा मिथिगोन नामा?
ओ नोंथां मैदेरफोराथ' बिदिनो मालाबा मासेल' फैयो मालाबा ओ ज' लोगो नांनानै फैयो जेरै माब्रै माबबा ओ‌ मालाबाथ' ओ गोबाङानो फैयो जेरै थामजि ब्रैजि बिदि जाना फैयो आरोना ज' लोगो नांनानै ओमफ्राय नोंथां बिसोर दा बर्थमान दैमायावनो दं दैमा खाथियाव माने जोंनि एसे गोजानाव दं आरोना जोंनि खाथियाव दैमा गैया नालाय एसे ओम बै मोनसे गामि खाथिनि दैमायाव दं आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बिसोर गि बिदि गिदिं ना फैयोमोन ओमफ्राय बेजा जोंनि जा माथुरि फैनायाव थारमाने थार लगायना होदों बेनिखायनो दा बिसोर फैनो हाला आरोना बिसोरोथ' जा दैमायावनो थायो ओमफ्राय ओजानि हाग्राफोरखौनो जायो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबि सुबुंफोराबो थालि होयो। स' बेफोरखौनो जानानै थांबाय थायो आरोना बिसोरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोन्थिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।